खोनादोंना। नोंथाङा गावनिसे बेसेन गोसा समखौ आंनो एसे होनो हागोन नामा।
औ हागोन।
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो मोनसे गोनां। आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय। ओ मेला एबा। ओ फुजा फाथाल बेफोराव माने सुबुंफोरा गावनि जिउखौ माबादि। दिहाय गावनि सम एबा। ओ माबाफोरखौ माबादिहाय दैथायहरो।
औ।
जों ओ सुबुंफोरा मेला। फोरबो मेला फोरबो बायदिसिनाफोराव जोङो मोनो माने। गावनि जिउखौ ओ। एबा समफोरखौ माने दैथायहरो रंजानो नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय दा जोङो बायदिसिना। ओ मेलाफ्राव जोङो गावनि ओ बिमा -बिफा। बिदा फंबाय बिब' बिनानाव। ओ आबै आबौ बयजोंबो ज' जानानै। जों मेला नायनो थांनायफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय दा जोङो। मेला नायनो थांनानै बायदिसिना रोखोमनि ओ सारकास। ओ सारकास जादु बेफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बै मेलानि गेजेरजोंनो जों थांनानै बेफोरखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ नायनो थाखाय गोबां हाजार हाजार रोजा रोजा रोजा सुबुंफोरा माने फैयो नंङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ आरो बैफोर माने मेलाफोराव गोबां सुबुंङानो ओ दखान होनानै गावनि माने जिउखौ माने सुफुंनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां।
औ।
मानो होनबा बैफोर मेला नायनो थांनायाव गोबां सुबुंङानो। ओ जाग्रा मुवा जायो नंङा होमबा नोंथां?
औ।
जेरैहाय दा सोरबाफोर ओ मम' चावमिन। ओ रुटि बैफोरबायदि मा होनो दखान होनानै बिसोरो माने रां आरजिनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां।
औ औ।
मेलाफोरा ओ सो गोबां माने समनि थाखायबो जायो खायफाफोरा आरो खायफाया माने द एसे समनि नङा होमबा नोंथां।
औ।
ओ आरो जों माने फुजा एबा फोरबोफोराव जों नुनो मोनोदि। ओ बेगावबो जोंना सुबुंफोरा बैफोरबायदि माने दखान फहर होनानै जों माने सुबुंफोरा रां आरजिनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां जेरैहाय बैफोर। फुजा मेलाफोराव ओ गोबां रोखोमनि माने दखान होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ ओ जाग्रा मुवा जेरै मा होनो जिलापि संकर, भुजिया बेफोरो बायदिसिना जाग्रा मुवाफोरनिबो द खानफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? दा जों खायसे फुजाफोराव जों नुनो मोनोदि ओ आथिखालाव गोबांंङानो माने सिनेमा एबा फिलिमफोरखौ जों नुनो मोनो ओ पर्दा हिसाबै नंङा होमबा नोंथां?
औ
ओ बे बेफोरखौबो ओ सुबुंफोरा बैफोर सिनेमा दै ओ दिन्थिनानै ओ रां आरजिनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औ
जों नुनो मोनबावोदि आरो माने ओ जायखौ माने ओ मा बुङो थेटार ओ बेफोरखौबो जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जों नुनो मोनबावोदि मा होनो बैफोरखौ जोंना सुबुंफोरा ज' ज' थांनानै गावनि ओ दान्दिसे समखौ माने रंजानानै हेंगार हरनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमा नों
औ नंगौ नोंथां औ।
जोंना बे दसे सम थांनानैनो जोंनि माने जिउखौ एबा ओ माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ
जेरैहाय दा ओ मेला एबा फोरबोफोरा जोंनि थाखाय जोबोर रंजाथाव नङा होमबा नोंथां?
औ
बेनि गेजेरजोंबो ओ गोबां खैफोदबो जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ
जेरैहाय दा जों नुनो मोनोदि बैफोर दा सारकास बायदिसिना सोरखि गिदिंनायफोराव जोङो सुबुंफोरा उथिनानै माने जिउबो गोमानो गोनां जादों खायसे सुबुंफोरा नङा होमबा नोंथां?
औ
जा ओ सारकास ओम एबा मा सोरखिफोरा जेब्ला नाथफोरा एबा धिला जायो अब्लाना बै ज'नाय सोरखिफोराव गिदिंनाय सुबुंफोरा गोलैनानै गावनि जिउखौ ख'हा जानायखौबो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जों नुनो मोनबावदों दि ओ बैफोर मेला फोरबोफोराव बांद्राय सुबुं जानायनि जाहोनाव माने खायसे सुबुंफोरा माने ओ सुबुं गथ' फिसाफोरखौ जों बे गाबथार जानायफोरखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमा नोंथां?
औ
आरो बेफोरबादिनो गाथारनायनो ओ गाथारनायनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङानो माने गावनि फिसाफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादों नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो बांद्राय सुबुं जानायनि गेजेरजों ओ खायफाफोरा गावनि गथ'फोरखौ माने खोमानानै लानो गोनां जादों नङा होमबा नोंथां? जायनि जाहोनाव बैफोर मेलाफोरनि गेजेरजोंबो खायसे खैफोद जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ
मानो होनब्ला जों ओ सुबुं माहारियाथ' गावनि जिउआव रंजानो एबा ओ गावनि दान्दिसे समखौ मा होनो रंजाहोनो थाखाय होमबाद नोंथां मेलाफोराव।
औ
ओ नो ओ नोंथाङाबो आंनो ओ मेलानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोनबा?
औ हागोन नोंथां। ओ मेला एबा फुजा फु-फुजा फाथालफोराथ' जोंनिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जाबोगासिनो नो दं नङा होमबा नोंथां? ओ बैफोर बैफोर मुना ओ मेला एबा फुजा फाथालफोरखौ फालिबोनाया जों सुबुं माहारिनि बिबान नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बैफोरखौ फालियोब्ला जों ओ जोंनि जिउआव जौगासार जानो हायो एबा इसोरखौ फुजिनाय हिसाबै जों बैफोर फालिथायाइफोरखौ जों फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बैफोर फालिथायाइफोरखौ जों ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोगासिनो सिनो दं एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों फालि फालिबोगासिनो दं आरो बै फालिथाया जोंनिया जोबनो थांनाय नङा बैफोरो आरो ओ उन उन बोसोरसिम थांबाय थागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
दा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा ओ बै फुजा फाथालफोराव ओ गासैबो ज' ज' जाजाय ओ बिदा फंबाय हौवा हिनजाव फिसा फिसौ गासैबो ज' ज' ओंखारनानै न'खर सेनिनो गासैबो ज' ज' ओंखारनानै एबा गामि गंसेनिनो ज' ज' ओंखारनानै जों ओ बै खाथि खालानि फुजा फोरबोफोरखौ जों थाबायनानैनो नायनो थाङोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
मानो होनबा गोदो गोदाय बेबायदि डेभ्लप गैयामोन गारि मथरनि बारा ओ बेबायदि ओ कर्स ओ बेबायदि खाबजाथाव मेचिन गैयामोन बैफोरबायदि थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंनिया आगजु गैयामोन। बेनि जाहोनाव जों गासैबो गामि ग' ओ गामि गंसेनिनो गासैबो ज' ज' जाजाय थांलायनानै जों फुजा फाथालखौ नायहैनो हमोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बेनि गेजेरजोंबो जों जोंनि सुबुं माहारिखौ गोग्गो एबा खौसेथियै ला खिनो हायोमोन बैफोर फुजा फोरबोफोराव थांनानै जों ओ ज' जयै बेरायनानै जों फुजा फोरबोखौ एबा इसोरखौ बुजिनानै फैनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
मानो होनबा जोंनिया बो गोदो गोदाय बेबायदि गारि मथरनि ओ खाबु गैयैनि थाखायनो जों गासैबो ज' ज' जाजाय गोजानब्लाबो ज'ज' जाजाय थाबायनानै जों बै फुजा फोरबोखौ नायनो थाङोमोन। बै फुजा फुजा फोरबोआवनो जों जौ आखाइ गासैखौबो एसे एनै जालु जाला जानानै जों जों गावखौनो रंजायोमोन एबा बैफोर फुजा फोरबोआव जों जों बर हारिनि गासै साजायथिफोरखौ नुनो मोनोमोन जेरैहाय अग्रं दख'ना आरनाइ बायदिसिना आइजें हेबनाय जेखाइ खबाय दाला सान्द्रि सेन बायदिसिना बैफोरखौ बर'नि खावरि खानाय बैफोरखौ जों गासिबखौबो फुजा फाथालाव साजालायनो ओ साजायनानै दोननाय नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
आगोल आरो दानि जुगनि फुजा फाथाल फालिनाया जोबोर फारागथि नुनो मोनबोगासिनो दं मानो होनबा आगोलो बेबायदि गारि मटरनि एबा रां रां दफा गैयैनि जाहोनाव जों फुजा फाथ थालखौ गेदेर खालामनो हायामोन एबा जों गुवार जागायाव फुजा फाथाल खालामनो हायामोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय दानि जुगाव जोंनिया डेभ्लप जाबोबाय मानसिफोरा रां आरजिनो हानाय एबा रोंनाय जाबोबाय आरो गोबां राहा जोंनो जों रां बुथुमनो हानायनि जाहोनाव जों बै फुजा फाथालफोरखौ जों गेदेर खालामनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां एबा ओ जागा थोजासे सुबुंफोरनो जागा थोजासे रंजानो थोजासे जों बै फुजा फाथालखौ गोदोर खालामना होनो हानाय जाबाय नङा होमबा नोंथां बेनि अनगायैबो जों गोदो गोदायनि बादि दानि जुगाव सुबुं माहारिफोरखौ जों ज' ज' थांनाय नुलिया मानो होनबा गा गासैबो गावनि खामानियावल मुखुब जाबोनो हमदों गासैबो खामानि गासैबो गावनि खामानियावल गोनांथि होनो सानबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
सोरबाया खा ओ खायफाया गावनि बिजनेसाव एबा गावनि फालांगियाव मुखुब जानाय खाय फाया न'खर सामलायनायाव खायफाया सोलोंथायाइयाव बैफोरबायदिखौ जों गासैखौबो नुबोनो मोनदों। बेनि जाहोनाव जों गासैबो फुजा फोरबोआव ज' ज' थांनो मोनलिया एबा ज' ज' थांनायखौ जों बारा नुनो मोनलिया नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
अब्लाबो जों फुजा फाथालाव हारसिं हारसिङैबाबो जों गिदिंनायखौ गोबां सुबुंखौनो जों दानि बेलायावबो नुनो मोनो नोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
मानो होनबा दा जोंनिया गारि म टरनि बेब'स्थायाबो गुरै जाबाय एबा गोरलैयैनो मोननाय जाबाय। बैफोरनि जाहोनाव जों हारसिङैनो थांनानै फैनो हायो। हारसिङैनो गिदिङै गिदिंनानै थांनानै जों मेला फोरबोखौ ओ फुजिनानै एबा इसोरखौ फुजिनानै जों न'सिम गिदिंनानै फैफिननो हायो नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
बेनि अनगायैबो जों। दानि जुगावबो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिनि महरैजों आर'नाइ। दख'ना ओ बायदिसिना आइजें। ओ एरनाय आगजु दानाय बैफोरखौ जों सा। जायनानै दोननाय नुनो मोनो बैफोरनि। बैफोरनि गेजेरजोंनो जों बर' हारिखौ दिनैसिमबो सिनायथि होबोगासिनो दं। नोङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
ओ बे ओ दाथ' जोंनिया समाबो जानानै फैबाय। ओ बिब्दिनो आंहा गोबां बुंनांगौ बाथ्रा दंबावोमोन नाथाय। जोंनिया सम जानायनि थाखायनो। दिनैनि बे रायलायनायखौ रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथां। गोजोन्थों।
दे अब्ला नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों।